दोंना
औ औ खोनादों नोंथां खोनादों ।
थाङा मा खालामगासिनो दं?
दं बिफां सायायाव जिरायनानै बोथोरा एसे गाज्रि नालाय एसे गरम खालामदों नालाय बेखायनो आङो
औ औ औ औ दा नै आंबो बिदिनो बायहेरायाव न'नि बायहेरायाव जिरायनानै दं आरो। गरम नालाय दा थ' गरम बोथोर
औ।
दा नोंथांनाव कल हरनायनि जाहोनानो जाहै बाय ओ दा आबादनि सायाव एसे सावरायनो होननानै खालामनाय जादोंमोन आरो एसे से नोंथाङा सावरायनो हा गोन नामा? औ एसे दा नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनानै होग्रोदो नामा?
औ औ जेरै दाथ' आबाद बुंनो थाङोबाथ' दा गायनाय फुनायाबो जाबाय नङा होनबा? खायसे खायसे खायसे ओनसोलाव बा जायगायाव बा गायबायानो बा गायखांबायानो होनजायो।
औ औ।
जेरै जोंथ' माइ गायनो थाखायथ' जोंहा खोथियाबो फोनो गोनां जायो नङा होनबा?
औ औ।
जेरै जोङो खोथिया फोनो थाखाय जोङो माइडलि लाखिनायखौ जों जोबोद मोजाङैनो जावनो गोनां जायो नङा होनबा? बेहायनो जोंहा थेफा बा गुग्ला बेबायदि थायो। बेखौ मोजाङैनो जावनानै जों बस्था गांसेयाव सोनानै माने हाख'र बा ओ फिसा फिसा दंग बा दैसा फिसा बेफोरबायदियाव जों सोमनाय जायो नङा होनबा जेरै जों बे खौ हरसेयै सोमना दोननाय जायो। ओ ओमफाय जोङो दि खांनानै बोरियाव जोङो बे बस्थायाव जोंबा सानसे बा हरसे बेबायदि दोननाय जायो आरोखि।
औ।
बेनि उनावहाय जोङो बा पेकेट बा लाइ बिलाइ बेफोरबायायदियाव जोङो फेनस्रोना दोननाय जायो। गाजा बेनो थाखाय ओ जोंथ' बे खोथियाखौ फु फोनो थाखाय जोंथ' फोथारखौ हाल हेवनांगौ नङा होनबा?
औ औ।
आथिखालावथ' जों मोसौजों हाल हेवनायखौनो नुनो थाङा आरो नुनोनो मोन थारला आरो।
औ औ।
दानि जुगावथ'' टेक्टरजों हालवनायखौ जों जों नुनो मोनो। जेरै ओ ट्रेक्टरा जेनेबा हालखौ हेवखांनानै ओ जों दैखौ एसे हिसाबनि लाखिनांगौ आरोखि। गोबां लाखियोबा जोंना बे ओ खोथिया फोनायबा माइआ सारनाया माने बारजों बुयोबा खावसेथिंहाय बुना लाङो आरो गोबां दै लाखियोब्ला।
औ औ।
जोङो जेरै नांगौखिनि दैखौ जों लाखियो बा एसे दै जेब जेब बा एसे रामफोर फोर आरो ना बेफोरबायदियाव माने जों सारनाय जाहैयो आरो जेरै खोथिया जों खांनानै रज'यो बा माबायो बे समाव जोङो थाब जौहोनो थाखाय हासारबो सारनाय जायो थिग बेबाय दिनो जोङो गायनो थाखाय फोथारखौबो जों बे खोथिया - होनाय समावनो बा बे देरनाय समाव जोंहा गायनाय फोथारखौ जोंहा हेवना लाग्रोनाय जायो जेरै माने हाया गायनो थाखाय बा बुर बुर जानो थाखाय जोङो माने हेवगोरा लानाय जायो नङा होनबा। जेरै बोथोरावथ' बायदि बायदि बिफां बा लाइफां फिसा बा हाग्रा बेफोरबायदि रुजुयो नङा होनबा जेरै मेसं गालि आ मान बायलि हाग्रा बेफोरबायदिथ' रज'खायो नङा होनोमबा बिसोर खौ माने सेव होनोनो थाखाय जोङो हालखौ हेवरा लानाय जायो गायनायनि सिगां। जोङो हालखौ खनसे एवखांनानै जोङो आलि दाननाय होनायबो जायो नङा होनबा? जेरै जोङो गायनो जानायालागै जोङो खनथाम हेवनाय जायो हालखौ ट्रेक्टरजों होनाय जायो आरोखि। जों बेबायदि माइ गायनो जों माइ गायनाय समाव जों खोथिथ' खुंनो नांखागौ नङा होनबा? आ जों जाइ गानिनो बा हाजिरा बा थिखा जों बेबायदि फुनो लानाय जायो आरोखि। थिग बेबादिनो खोथिया फुखांनायनि उनाव जोंथ' गायनो थाखायबोथ' मानसि नांगौ नङा होमबा गोबां हा बुरजा थायोबा थ' आ सासे सानैजोंथ' गायनो हाया नङा होनबा ।
औ औ
खोनानो मोन्दों गोदो बा आबै आबौमोननि समाव मोसौजों हालएवो होननानै बेबादिनो मोसौजों हाल हेवहोलांगोन ओमफ्राय बा आबै बा आनै बा आइमोना बेबादिनो हाल एवनायनि उन उनैनो गायलांबाय थायो होननानै जों मोनथिनो मोन्दों आरो जेनेबा सासेबा सानैजोंनो गायोमोन होननानै । जों मिथिनो मोनदों ओरैहाय दानि जुगावथ' जोंहा माइ गायनो थाखाय बा खोथिया खुनो थाखाय बा माइ हानो थाखाय जोंहा हाजिरा खामब्लासो लायो नङा होनबा । मोनथिनाय बादिब्ला सिगां जेरै जोंना सावरि बा खावरि बेबायाददि माने गामियाव बेनियाव मावलाय बेनियाव मावलाय बेफोरबायदि माने जोङो खालामोमोन बा जों माने नुनो मोन्दों बा मोन्थिनो मोन्दों आरोखि थिग बेबायदिनो जोंबो माइ गायनाय टाइमाव जोङो गामिनि बा ओनसोलनि हाजिरा बा खामला लानानै जों गायनाय जायो । आरो माइखौथ' जों गायनाल' दोनबा जाया नङा होमबा नोंथां ।
औ औ
जोङो बे माइआ मोजां जानो थाखाय जोङो दैबो सोनो गोनां जायो । आरो हासारबो सारनो थाखाय हास हासारबो सारनो गोनां जायो । मालाबा बे बायदिनि एम्फौबो जदि एम्फौबो जायोब्ला एम्फौआथ' जाबा जोंथ' माइखौ मोननाय नङा नङा होनबा नोंथां ।
ओम ओम
जों बेनि थाखाय जोङो माने मुलिबो होनो गोनां जायो आरोखि
ओम
बेबायदिनो द' दाननि उनाव जोंहा माइआ जेब्ला मोनगोन बा हानो जागोन अब्लाथ' जोङो बेयाव बे समाव थ' जोङो हाजिरा खामलाखौ नांगौ नङा होनबा नोंथां ।
औ औ।
जेरै जोङो सासे सानैजों हाबाय थायोबा गोबां हा थायोबाथ' जोंहा माइआ मोननानै बा मुजिनानै सिरि नङा होनबा। जेरै जोङो माइ मायब्रा, जोसा, माइरं गोसोम बेफोरबायदिबो जोंहा गायनाय जायो जेरै जोंहा माइब्र जोसा जुदि गायोब्ला जोंहा मागो दमासिंनि समाव जोंहा फिथाइ सामथायाइबो जों बानायना जानो हायो नङा होनबा।
औ औ।
बेबादिनो जोङो नानाय टाइमावथ' जोंहा गोदो माने जोंबो नुनो मोनदों। आबै आबौमोननि समनिखौ जोंबो नुनो मोनो मोसौजों माइ माने माइ नानाय बा मारा नानाय। बेखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो। दाथ' बेफोर बायदिखौ जों नुनो मोनला बांसिनानो दाथ' आरो बुंनो थाङोबाथ' माइ हानायाबो मिसिन बेफोरबायदि मिसिनसो लाबोनायखौ जों नुनो मोनो। दों आरोखि।
औ औ औ औ दाथ' जोंनि जायगायाव नैबे माइ हानायखौ रावखौबो बां माने सासे सानै बिदिफोरखौल' हानाय नुयो आरो जोंनियाव बांसिनखौनो बे मेचिनजों हानायखौ नुनो मोनसै आरो।
औ।
दा नोंथांनाव मोनसे सोंनि र' आङो ओं जि थु दा नोंथाङा बुंदों मुलि मुलि सारो नङा होनबा दा बे मुलि सारनाया जोंनि मोजांना गाज्रि आरो नोंथांनाव सोंबाय आं बेखौ।
औ।
दाथ' गोदोनि दिनावथ' मुलि खौ बिदि दाथ' जोंनिया दानि सुबुंफोरा माइखौ बुरजा जानायनि थाखाय बा माइनि फिथाइया बारा जानायनि थाखाय जोंनिया मुलि सारो। नङा होनबा आरो थाब देरनायनि थाखाय जोंनिया खोथिया फोबाथाय मुलि सारो बेफोर मोजां नंगौ नङा आरो नोंथांनि साननाय बायदिब्ला।
औ आं मोनथिनाय बा आं साननाय बायदिबा गुबुननि खुगानिफ्राय आं खोनानाय बायदिबाथ' जेरै हासार सारोब्ला एसे थाबै जौवो होननानै माने मिथिनो मोन्दों आरो। आबादारिफोरनिफ्राय जेरै जोङो हासार सारोब्ला थाब गोजौ जायो नङा होनबा।
औ।
आं मोनथिनाय बादिब्लाथ' हासार सारैखौनो हासार साराबालानो मोजां होनना आं सानो आरो जेरै जों गायनो थाखायावबो जों माने राफोदफोद गायनो मोजां जायो। ओरै फुनायफोरनि थाखायबो जोंहा माने फुनो मोजां जायो जेरै जों हासार। होयोबा रानो मोनाब्ला। जौनायजोंल' जाया नङा होनबा बे खोथियाबो। थ' रानो नांगोन ना। जेब्ला जोङो रायो समाव जों फुगोन बा बे गल'गोन। बा बि जगन ओरैबायदि जों जेरै द' खोथियाखौ फुनानैल जों फुनाल' दोनबा। जायाना। जों आरुमजोंबो जों खानो गोनां जायो। जेरै जोंथ' आरंखौ औवानिफ्रायसो दिहुननो नङा होनबा?
औ औ।
खानाय समाव जुदि नों बे खोथिया राना रायाबा। जों खाबाथ' बोस्रोनाथ'। खानो गोनां जागोन नङा होनबा?
औ औ।
बे खोथियाथ'रायाबा बे जखागोनानोखा। आरो जों गायनो थाङोबाथ' जोङो ओ बेबायादिनो मालाबा जों ग'लनायखौबो जों गायनो मोनो नङा होनबा? ओ बेबायदि गल'नानै। जुदि बा ज'सामनायखौ जों जुदि गायोबा बे बोरै माइ जानो। बे जेबो बेहा रादायानो गैयाबा। बोरै बियो माने थागोनबा। थांगोन बियो। बेखायनो। आंनि साननाय बा आंनि मोनथिनायाव बा खोथायाव हासार सारियानो मोजां होननानै आं सानो आरोखि। आरो नोंथाङा आरो मोनसे। नुदोंमोना जेरै माइआव बा मुलै होनाय बा। भिटामिन होनाय ओ गोदो। थ' खोनानो मोननायबा मोनथिनायनि मोनथिनायबा गोदो एम्फौ बेबायदि एम्फौ जानायखौबो माने खोनानो मोनाखैमोन दा थ' गोबां बायदि बायदि फौ नङा होनबा?
औ औ
जोंनि जायगायाव बावैसो बेबाददिनो माने माइ बि जेनेबा माइ ओंखारगोना बेखौ मा होनगोन दाथ' बेखौ बिदांबो होनजायो। बेखौ बे अरस' सुनाय जादोंमोन नालाय। बेनि था खायनो जों माने बे जाहाथे एम्फौवा जोंनि माइखौ जेबो खहा खालामैनि थाखाय बे माने मुलिखौ होनाय जायो आरोखि।
औ औ
खायफा खायफा माइया जेनेबा बेमारखौनो बुंजागोन बोरैबा खामसाबसाब बोरैबा गुफुर गुफुर खामसाब साब जायो नालाय। बेयावबो माने मुलि होनो गोनां जायो आरो माने जों जानो थाखायथ' जोंनो माइखौ नांगौ नङा होनबा? बेनि थाखाय जोङो जों जेनेबा जों माइखौ जों गायनाल' दोनबा जों जाया। जों माइखौबो जों आबोर लानांगौ। जेरै जों एफा खस खालामनानै जोङो गायनाय जायो फुनाय जायो नङा होनब नों थां जोंहा गायनायावबो फुनायावबो जोंहा रां खारो बेखौथ' गासैबो मिथिखागौ नङा होमबा नोंथां। बिनि थाखायनो जोङो ओ जिखुनु आबादखौनो मावा मानो जों माने आबोर लानांगौ आरो आबोर लाबासो जोथोन लाबासो जोङो फिथाइखौ मोनो नङा होनबा? खस्थ'नि फिथाइखौ जों मोनो। औ जोंथ' आबाद होनोबथ' जोंहा मिस सें बोथोरावो मावनो हायो नङा होनबा सिरै मिसिं बोथ बोथोराव जोंहा आलु गायो बेसर फैयो जेरै मुस सुरडालि मटर बा लाय लाफा मुला अल कब बि बान्दाखबि बेफोरबायदि बायदि बायदि जों मैगंखौ माने जोंङो गायनो बा मावनो हायो आरोखि जोंङो बेफोरबादि गायनाय टायेम मानाव जों माने नखर सुंनो थाखाय जोङो थायस थानै माने मुलाम्फा मोनो आरोखि
औ औ
नोंथां जोंहा रायलायै रायलायै सावरायै सावरायै जोंना समाबो जाना फैबाय
औ औ नोंथां दा नोंथां नानै औ औ औ नोंथां आंबो जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां थांजों रायज्लायनानै दे होमबा ना
औ दे नोंथां दे